हमबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां नोंथाङा अर्दार यैनो दङ ना?
दङ नोंथां मोजाङैनो दं।
औ आं नोंथांनो अ फन हरनाय थांखिया जाबाय जों बर' सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा जे गावनो गाव खायसे ओ जिनिसखौ बानायनानै लायो।
उम।
जाय जिनिसखौ खुनु रावबो गुबुन सुबुंफ्रा बा गुबुन रावारि धोरोम धोरोमारि बिथांमोना बेखौ सानफेरा। जोङो खाथिै बर' हिसाबैनो ओ जोंनि जि साननाय हनाय मावनाय दांनाय खोब मोनसे मिथिंगायारिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे मा बेयो ओ आयुरबेदिक मुलिफोरबायदि जोङो गोबां जिनिसखौनो बानायनानै लायो आरो बानायनानै जायो दा बेफोरनि गेजेराव अ आङो सावरायनो लानाया जाबाय जोङो जेनेबा एमाव जायखौ जोङो जौ संब्ला बाहायो।
उम बाखारबो होननानै बुङो।
बाखार औ बेखौ बाखारबो होनना बुङो।
उम
दा जोङो एमावखो ओ जोङो बोरै बानायो बेखौ गोबाङानो मोनथिया।
नंगौ नोंथां।
दा बेनि जि बानायनाय बे बानायनानै बिनि जि दाथाय एसे फिसा फिसा दुलुर दुलुर दा बेखौ नुयोब्ला जों बयबो मिथिगोन आरो। नाथाय बेयो एमाव नाथाय बेनि जि गुबै खामानि बेखौ मा होनानै माबायदिहाय ओ बिदि दुलु दुलु बानायनाय जायो आरो बेवहाय मा होयो जायनि थाखाय बियो ओ लोङोब्ला निसा नाङो दा बेफोर बाथ्राखौ हयथ' गोबाङानो मिथिया।
नंगौ नोंथां।
दा जोङो बाखार एबा एमाव बानायनो नांगौ जायोब्ला जोङो गिबियावनो माइरं माथा माथानि माइरं माइब्रानि
औ नंगौ
जों माथानि माइरंखौ जोङो सोमना लाग्रो नांबाय।
अ
सोमना लानानै बेखौ ओ एसे गोबाव सम सोमनायनि उनाव थाम घन्टा ब्रै घन्टासो सोमनांगौ जायो बे सोमखांनायनि उनाव बे सोमनाय माइरंखौ दैनिफ्राय बोखांनानै सोमनाय जायगानिफ्राय बोखांनानैसो एसे दै सर'नाय जि जायगा आइजें दा बेवहाय दै सर'नाय आइजेंआव दोननानै दैया जाहाथे खोब मोजाङै स- फर'यो
अह
दा बेनि थाखाय बेबायदि खालामनाय जायो।
नोंगौ नोंथां।
दै सर जोबहोखांनानै एसे गोरान जाहांब्ला दै जाहाथे माइरङाव गैला जायोब्ला बेखौ जोङो देनो लाङो। बा बेखौ सोरबाया दिंखियाव देयो सोरबाया उवालाव देयो।
नोंगौ नोंथां।
नाथाय बेवहाय देनायाव खालिबोल बे माइरंखौल देब्लानोजे एमाव जायो बे नङा। ओ बेयाव मोखोना बिलाइ जोङो हाग्रा जि मोखोना। नोंथ सिनायै नङा नोंथां?
औ औ सिनायो नोंथां।
बे मोखोना बिलाइ गोरलै गोरलैखौ एसे होयो बेनि उनाव मोख्ना बिबार
औ
बेनिनो बिबार बारनाय जोङो नुनो मोनो। नङा होमबा? खौ बेनिनो बिबार आरो बेवहाय खान्थाल बिलाइ।
उम
खान्थाल बिलाइ बेखौबो होनाय जायो। दा बिदि होनानै ओ बे राखेब रा-राखेब बिफां
औ राखेब ओमफ्राय आनारस
आनारस बिलाइ बिब्दिबो होयो। राखेब बिफां बेखौबो होयो बेनि उनाव खोब मोजाङै उवालाव नङाब्ला ओ दिंखियाव बेखौ देनानै लानाय जायो। देनायनि उनाव बेयाव गासैबो जि बिलाइफोर होदों बेखौबो देफाजोबनाय जायो।
ओ
देखांनानै बेखौ एसे दै फोनस्रो फोनस्रो
ओ
एसे लारु ओ जाय जिनिसखौ जोङो सेथुमबा गथा जायो बेबायदि ओ दैखौ बेबायदियाव जखानि होनानै ओ लारु खालामनानै बेखौ फिसा फिसा फिसा फिसा खालामना फोराननाय जायो। फोरान फोराननानै ओ बेवहाय सिगांनो बानायखानाय सिगांनो थिग बेबायदि एखे आदबजोंनो बानायखानाय जे बाखार जुदि नआव दङब्ला एमाव
उम
बेवहाय जों बाखार मोखां होननानै बुंनाय जायो एमावनि मो- खाम जाय बे गोदानै बानायबाय बेवहाय बे जोंनि आगोलनि थानाय जे बाखार बेगाव थाइनै बा थाइथाम सिख्रुबनानै गुन्दै खालामफिननानै बेखौ फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि जि गोदान बाखाराव साथलानानै होनाय जायो। जाहाथे बेयो ओ सिगांनि बायदि बाखार महर मोनो एबा बिनि जि ओ खामानि बियो सिगांनि बायदि जाहाथे जायो बिनि थाखाय बेखौ खालामनाय जायो।
उम उम
आ बि दिनो खालामनानै फोराननानै बेयो जुदि गोरान जायोब्ला मोजाङै जुदि गोरान जायोब्ला बेखौनो एमाव महरै जौ संनायाव बाहायनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
संनाय होननानै बुङोब्ला बै एमावखौजे जौ संनायाव बाहायो दा बेखौ जौखौ जों माबायदि सङो माबायदि एमावखौ मा समाव फोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां औ नोंथां बे एमावखौ फोराननायाव जोङो जोङो माने आङो उन्दै समाव नुदों
ओ बे एमाव दानाय गोरलैखौ जिहेथु संग्राय एबा दालायाव होनानै फोरानो नङा होमबा नोंथां आरो बे फोराननायाव जोङो आगोल नुदों आरो बे दिंखिया दिंखियाफोर होनानै
औ
ओ दिंखिया सायाव आरो दिंखियाखौ बबाय ओ दालायाव ओमफ्राय बनानै बिनि सायाव बे एमाव गोरलैखौ होनानै सान्दुङाव फोरानना दोननायखौबो नुनो मोनोमोन नोंथां।
औ औ नोंगौ
ओमफ्राय बे जौ संनाया बिदिनो जोङो माइरं एंखुरखौ एबा माइरं
गोदोथ' गोदोथ' फ्राय माइरं इंखुरखौनो सं
औ जों औ एंखुरखौनो सङो दानियाथ' माइरं गिदिरखौबो सङो दे एंखुर नङैखौबो हयथ' बेखौ संनानै बिदिनो खान्थानिफ्राय एरनबाय जेगाव एरननानै बेखौ ओ सेफ्रुनानै लामना दोनो खालामनानै बिदिनो गुसु जायोब्ला ओ बै एमावखौ देख्रुबनानै एबा बाखारखौ देख्रुबनानै
बेयाव फोननाय जायो बिदिनो बेखौ मोजाङै नाग्लिनानै फो फोननाय जायो आरो जाहाथे बाखारा एबा एमावा मोजां रोखोमैनो नाङो जाहाथे नां नांनाय नाङि जाया मोजाङै बिदिनो ओ फोनखांनानै बेखौ दैहुआव एबा जोदौआव सोनानै ओ जिगाबनिनो ख खफाहथेनानै बेखौ आरामै दोननाय जायो। आरो बिदिनो बियो सेवनानै उनाव बियो बिदै जायो एबा रोसि जायो आरो बिदिनो ओ हयथ' सोरबा सोरबा हरब्रै हरबा एबा सयहर बिदि खालामनानै लोङो आरो बे बिदिनो सोरबा गोबौसिम दोननानै मास मोनसे गाहाम दोननानै एबा नैजि नैजिबा दिन दोननानै बेखौ लोङो जेसेबांनो गोबाव दोननानै लोंगोन हयथ' बिनि ओ खदआ एबा सादा हयथ' एसेबाबो कारासिन जागोन। जेसेबांनो बेखौ खम समनि गेजेराव खम दिननि गेजेराव लोंगोन हयथ' बियो जाबायदि फ्राद जानांगौमोन एबा जाबायदि जार जानांगौमोन बेबायदि जाया बिदिनो-बिदिनो हयथ' गोदोनि समनि मानसिफोरा
औ
बाजारफोराव बायनानै लोङालासिनो न'आवनो गावबागाव बेबायदि जुमाय संनानै लोंनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन हयथ' मोनसे समाव जों नुनो मोनदों बिदि सेरेफफोरबो सावामोन नालाय
औ
जौखौनोल' लोङोमोन हयथ' सेरेब सावनायफ्रा बांद्रायखौ बुजायाखै
औ
गिबियावथ' बे जौ संनानैनो न'आवनो बयबो लोङोमोन फाननायनि थाखाय नङाब्लाबो न'आव लोंनो थाखायनो जिहेथु आबादारि गोजा बर' सुबुंफ्रा बर' न'खरफोरा
औ
मेंगानाय मेंगानो थाखाय एबा दुब्लि फोथाराव खामानि मावोब्ला जिहेतु मेङो
उम
बे मेंनायखौ एसे खारहोनो थाखाय बर' सुबुंफोरा हयथ' बे जिउखौ लोंनायखौ नुनो मोनोमोन
औ
हयथ' बेयाव जोङो नुनो मोनो न'आवनो बानायनाय हिसाबै बेयाव गोबां खथि जानायखौ एबा खहा जानायखौ जों नुनो मोनामोन हयथ' बियो मोजाङै जुदि बेखौ जोङो बाहायनो रोङो एबा लोंनो रोङो हयथ' बियो मेडिसिन बायदि खामानि जायोमोन होननानै बुङो जेरै ओ बेसाद आलौनायफोराव बेखौ लोङोब्ला
उम
ओ‌मोजां जायो होननानैबो गोबां मानसियानो बुङो हयथ' नंगौमोनबो जानो हायो जिहेथु एमावखौ जोङो बायदिसिना ओ बिफांनि बिलाइ फोरखौ खांनानैसो बानायनाय जायो नालाय हयथ' आयुरवेदिक बायदियानो जायोमोन बियो मुलि बायदि हयथ' बेनि थाखायनो खायसे खा से बेमारफोरा हामोमोन आरो।
औ नंगौ
बांद्राय लोङोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखायो गाज्रि एबा बे गाज्रि जायो नङा जोङो जायखिजाया मुवा बेसादखौनो नांनायनि बांद्राय बाहायोब्ला एबा जायोब्ला बियो गाज्रि जाखागोन। दा बे एमाव-एमावनि बेलायाव थांबाय नोंथां दा जोङो आरो बर' फोरा मोनसे गोदोनिफ्रायनो बानायना जानाय ओ मोनसे मैगंआनो जाबाय औवा मेवाइ‌ बेखौबोथ' गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा हयथ' अनलाजों होदेर होदेर
औ
माब्लाबा अनला औवा मेवाइ बिदिनो दाउ बेदर बेबायदि होनानै गोथावै संना जानायखौ जों नुबोदों।
थाव जायोमोन आरो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां आरो बे औवा मेवाइखोनो जोङो नुनो मोनो आसारबो खालामनानै बेखौ नाफोरजों रुथबनानै एसे गोखै सानदुं ओ सान्दुं गोसाफोरबा नाजों रुद दोबना जानानै जोङो मोजां नाङो। सैथो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ साबायखर साबायखर थाबाय नोंथां जोंहा समा समा जाना फैबाय दे होमबा बिदिबा
दे